हेल'
औ खोनादोंना?
औ खोनाबाय।
औ।
दा जोङो सावरायनो लानाय आयदायानो जादों मिथिंगायारि सम्पद।
औ
सम्पदा जादों मानसिनि जिउ खुंनायाव हेफाजाब होनो हाग्रा जायखिजाया जिबि मुवा एबा बेसाद। बेनिनो जायफोर सम्फदफोरखौ जों मिथिंगानिफ्राय उदाङै मोनो बेखौ मिथिंगायारि सम्पद बुंनाय जायो बेनिनो मिथिंगायारि सम्पदा गाहायै जिबियारि आरो जिबियारि नङै जायो। मिथिंगायारि सम्पदफोरखौ उदाङै मोनोखायनो बेफोरखौ गाहायै बेसेन होनाङा। गुबुन फारसे बे सम्पदआ जोबनानै थाङोबो एबा थाङाबो। मानसिनि सानफ्रोमबोनि हाबा हुखायाव हेफाजाब होनाय गासैबो बेसादफोरनि गुदियानो मिथिंगायारि सम्पद। मानोना मिथिंगायारि सम्पदफोरखौ दाफिननाय आरो सोदांनायनि गेजेरजोंसो मानसिया गुबुन गुबुन सम्पद दिहुनो। बेनिखायनो मानसिनि आंखाल सुफुंनायनि गुदि महरै मिथिंगायारि सम्पदखौनो बुंनो हायो। मिथिंगायारि सम्पदफोरखौ गाहायै मोनब्रै बाहागोआव राननाय जायो।
उम
बेथ' जाबाय हा सम्फद।
औ।
ओ मिथिंगायारि सम्पदनि गाहाय बाहागोआनो जादों हा सम्फद।
औ
मानसिया दिहुननाय बांसिन सम्पदफोरनि गुदियावनो दं हा सम्फद। हा सम्पदआव जिबियारि आरो जिबियारि नङै मोननैखौ बो फुंखा महरै मोननो हायो। बेनिनो हा सम्पदआव गाहायै। हा सायाव आरो हा सिङाव फुंखा महरै सम्फद मोनो। हा सानि महरै गाहायै आबाद मावनाय। जिबारि सम्फद बुथुमनाय अन्थाइ बाला बोखांनाय आरो गुबुन गुबुन दाथु। आरो दाथु नङै सम्पद बोखांनो हायो। गुबुन फारसे हा सिंनि सम्पद मह हरै सोदाङै थाव खैला सुनै अन्थाइ सिमेन्ट आरो गुबुन गुबुन दाथु आरो दाथु नङैफोरखौ जों मोननो हायो। दै सम्पद मिथिंगायारि सम्पदनि गुबुन मोनसे गोनांथार बाहागोआनो जादों दै सम्पद। बुहुमनि गासै दै बाहागो आरो बेयाव मोननो हानाय। जिबियारि आरो जिबियारि नङै सम्पदफोरखौनो दै सम्पदाव खोख्लैनाय जायो। बेनिनो जिबियारि बिथिङाव गाहायै ना आरो लैथोआरि जुनारफोरखौ जों मोननो हायो। गुबुन फारसेथिं जिबियारि नङि सम्पदनि गेजेराव। दैनिफ्राय मोब्लिब दिहुननाय खनि सम्फद बुथुमनाय आरो। गोबां दाथु आरो दाथु नङै सम्पदफोरखौनो खोख्लैनो हायो। बिनि अनगायैबो दैखौ आथिखालाव हान्था मेलानि राहा आरो सुबुं थाथिनि महरैबो बाहायनो हायो। बार सम्फद मिथिंगायारि सम्पदनि मोनसे गोनांथार बाहागोआ जादों बार सम्फद बियो मानसि आरो गुबुन जिउआरिफोरनि थाखाय एंगारजाथाव सम्पद। गाहायै हां लाग्रा गेस हाद्रि हाला दै खफ' बायदिफोरा बार सम्पदनि थादेरसा बार थानायखायसो जिब मुलुग थाजाथाव जादों मानसि आरो जिवारि दा हान्थिनो हादों जोमै आरो अखा जादों। आरो मानसिया गावनि गोनां जानाय। गुबुन गुबुन गेसफोरखौ बुथुमनानै लानो हादों। जिबियारि सम्पद गाहायै हा बाहागो दै बाहागो आरो बार मण्डलाव थानाय गुबुन गुबुन जिउवारि आरो बिफां लाइफांफोरजों जिबारि सम्पदा दाजायो।
हेलौ
मानसिया गावनि गोनां जानाय सम्पदफोरखौ गाहायै रज'जिबनिफ्राय मोनो। बिनि अनगायैबो मानसिनि गुबुन गुबुन आंखाल सुफुंनाय। आरो गुबुन गुबुन हाबाफारियाव जिब जुनारफोरा हेफाजाब होयो। रज'जिबनि बिथिङाव हां लानाय गेस मोननायनि अनगायैबो बेनि बिलाइ फिथाइ बिबार बिथ' आरो रोदा गासैखौबो मानसिया गुबुन गुबुन हाबायाव सम्पद महरै बाहायो बिनि अनगायैबो गु बुन गुबुन जिब जुनारफोरा मानसिनो थोंजोङै हाबा मावो आरो बिसोरनि देहानि गुबुन गुबुन बाहागोफोरखौ मानसिया गुबुन गुबुन सम्फद महरै दिहुनना लायो। नोंथाङा दा बेनि सायाव एसे मोनथियोब्ला फोरमायनो हागोन
औ ओ जिहेथु जोङो जिे मिथिंगा मिथिंगायारि सम्पद ओ नैबे बेखौ ओ रैखा खालामनाया जिहेथु जों सुबुं माहारिनि बिबान। नैबे एदनि सायाव सावरायदों नोंथाङा माखासे मानिे बाथ्राखौ बुंलांबाय। ओ थारैनो जि मिथिंगा नैबे मिथिंगाखौ जों बायदिसिना बाहागो ओ बोखावनो हादों नैबे मिथिंगाखौ जे मानो गोनांथि होननानै बुङोब्ला एबा नैबेखौ रैखाथि होनाया जों साफ साफ्रोमनिबो बिबान होननानै बुङोब्ला ओ बेयो थारैनो नंगौ ओ मानो होननानै बुङोब्ला जिहेथु मिथिंगा नैबे मिथिंगाया ओ जोंखौ थांना थानो थाखाय नांगौ जानाय गासैबो मुवाफोरखौ ओ जों बार आदार मुलि आरो थाग्रा खुलि बिमा हाजोमा आरो शिब जुन ङसोमजाय गासै जिउखौ जिहेथु ओ सुबुं माहारिया ओ हाग्रा दाननाय दैमाफोरखौ बाहायनाय रैनो गानाय बायदि खामानिफोरा जिहेतु आबहावा खालामगासिनो दङ। ओ जोङो जि सुबुं माहाया नैबेफोर बायदिसिना हुदाखौ ओ नागारनांगोन मानो होननानै बुङोब्ला जिहेतु मिथिंगायारि सम्पद। नैबे मिथिंगायारि सम्पदआ जों सुबुं माहारि थाखाय जोबोद गोनांथि। जायनि थाखाय जोंनि बे मिथिंगायारि सम्पद नैबेखौ अरायबो्रबा जोथोनै लाखिनांगोन। बेबायदिनो ओ जुदि जोङो
मोगा मोगि जांनो हांगौ एबा जोंनि उयन जोलैफ्रा जिथु आबहावाया सोलायनाय बायदिसिना थासारि नैबेफोरो नुजानो हागौ। जेरैहाय दैबाना रानस्राव आरो जिब रोखोम खहा बायदि बायदि जेंनाफोरा ओ नैबे जेंनाफोरजों जों मोगा मोगि जानो गोनां जागोन। जायफोर नैबे मिथिंगायारि ओ जाथायफोर ओ नैबेफोरो थोंजोङै नङाब्लाबो खेसालियायै जिथु नैबे मिथिंगानि ओ गेजेरजोंनो ओ सोनारनानै थायो। बेबादिनो ओ फिसा फिसौ खामानिफोराबो गोबां फाराग लाबोनो हायो। जों जोंनि न'खर लोगोफोर आरो सुबुं समाजखौबो आबहावाखौ रैखाथि होनायनि गोनांथि थिनि बागै फोरोंनांगोन जिहेथु नैबे मिथिंगाखौ संरैखा खालामनाया बर सुबुङा नैबे मिथिंगाया जोंनि थाखाय मानो गोनांथि बेनिखायनो ओ जों गामि गेजेर गेजेर हाबनानै बेबायदिनो गोबां सुबुंनि गेजेराव एवारनेस प्रग्राम होनांगोन मिथिंगाया जोंखौ माबोरै हेफाजाब खालामो बा नैबे मिथिंगाखौ जों मानि थाखाय ओ संरैखा खालामनांगौ बेबायदिनो मिथिंगाखौ जोथोन लानाया जों मावनांगौ बाथ्राल' नङा। बे जोंनि मोनसे ओ-ओ गोगगो सम बुहुमखौ थि खालामनायनि मोनसे रा हा होननानै जोङो बुंनांगोन।
बेबायदिनो जि मिथिंगा आरो सुबुं माहारि नैबे मिथिंगा आरो सुबुं माहारि होननानै बुङोब्ला थोंजोङै नङाब्लाबो ओ खाथि सोमोन्दो दं‌। मिथिगौ जों मिथिंगानिफ्राय बिफां लाय सानफ्रोमबोनि जिउआव जि अक्सिजेन नैबे बारखौ जों जानानै थांनानै दङ। बेबायदिनो ओ अरन दैमा जिब जुनार आरो बिफां लाइफांफोरखौ रैखाथि होनानै जों थारैनो गाव खौ रैखा खालामगासिनो दङ। बेबादिनो जे मिथिंगा ओ मिथिंगायारि सम्पद नैबेखौ मानि थाखाय संरैखा खालामनांगौ होननानै बुङोब्ला? आं माखासे बाथ्रा बुंलांबाय आरो नोंथाङाबो जि मिथिंगायारि सम्फदनि बागै माखासे मानि बाथ्रा फोरमायलांबाय। ओ आं नैबेखिनिखौनो बुंनो सानो।
उम दा जों बे आयदानि सायाव सावरायलायनायखौ दोनथ'नोसै नामा?
औ जागोन दे।
खोनादों ना नोंथां? औ